खोनादों दा नोंथाङा
खोनाबाय नोंथां खोनाबाय।
औ मा खालामगासिनो दं नोंथां दायो।
औ नोंथां नै बोथोराबो गरम ना बिदिनो दंफां सायाव जिरनानै दंथ'योदायो ओरैनो
अ आथसा नोंथाङा जुदिओरै दङब्ला नोंथांजों बेसेखौ सावरायनोसो सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां
नोंथां खोनादों ना औ औ।
नोंथांनिया टावारा एसे प्रब्लेम जादोंमोन।
औ औ बिदिब्ला नोंथां खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंनो नोंथाङा आंनो ओ सोलोंथाइनि बागै बा सोलोंथाइजों जे सासे मानसिया माबायदि जौगासार जानो हायो बा सोलों जिउ राहा लामायाव माबायदि हेफाजाब होयो बेफोरनि बागै एसे खोन्थागोन नामा नोंथां?
औ हागोन हागोन
औ दे नोंथां बिदिब्ला एसे फोरमायनानै होनायसाय
उम दा जोंहा जेन'बा सोलोंथाइनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बयबो मिथिखागौ जे सोलोंथाइया जे जोंनि मानो होनो जिउआव बा थांना थानायनि थाखाय जि माने बेसेबां गोनांथि बेखौ मिथिखागौ दा
मानो होनोब्ला सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्लानो दानि जि बे गोनोखोआरि जुग बेवहाय माने मानो सोलिनानै बा मिलायनानै थानोनो माने जोबोर गोब्राब जानानै फैबाय आरो नोंथाङा दा जोंहा गोदोनि समाव गोबां खम माने सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोर दङमोन जायनि जाउनाव जोंनि समाजाबो गोख्रों नङामोन लेहेममोन मानो होनोब्ला जोंहा। समाजाव माने रावबो माने थिरांथा लालायनाय गैयामोन जे ओरै थोरै जानांगौ बा ओरै इदि खालामनांगौ फरायसा सांग्रांथि मेल लानांगौ बा गामि गामि थांनानै बेबायदि बुजायनांगौ माने बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि बागै माने थिरांथा ला माने रावहाबो माने बेफोरबायदिनि बागै साननाय हनाय गैयामोन माने माने बिसिना माने मा होनो सोलोंथाइनि फारसे एथबां माने माने गियान गैयामोन जे बेफोरनि खार'नाव माने बैफोर माने सोमजियोमोन आरो ना।
औ
बेफोरबायदिनो माने माखासे इसिनाव बुजिनायफोराबो एसे खममोन जायनि जाउनाव गोदोनि समाजफोराव माने गोबां दावराव दावसि गावजों गाव माने न'खराव बिसि फिसाय बिदा फंबाय बेफोरबायदि दावराव दावसि जानाय बा सोमजिनायखौ जोङो गोदोनि समाव गोबां नुफ्लेबाय थायोमोन दा जोंहा फैयै फैयै फैनानै सा ओ सोलोंथाइनि गोहोमा बांनायलाय बा सोलोंथाइनि बिथिं बिबाङा बांनायलाय दा जोंहा सो उम माने जोंनि समाजनि बिथिं बिथिङावनो जों नोजोर होनानै नायोब्ला जों नुयो जे जोंनि समाजा माने एसे गोदोनि सिफाय माने गोबां सोलायबाय। गो गोबां गोख्रों जाबाय जोंनि समाजा जोंहा जोंनि समाजाव माने गोबां थिरांथा लालायनायखौ जों नुनो मोनो आरो मानो होनोबा जोंहा आ मा होनो बयहाबो माने सोलोंथाइनि माखासे ओ गियान रोंगौथि दंखाजोबसै नालाय बयहाबो साननो हानाय ओ गोहोआ दंसै बिनि थाखायनो माने समाजाबो माने गोबां गोख्रों जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बिदिनो जोङो बुंनो हागोन जे जोंहा मा होनो सोलोंथाइया जोंनि जिउआव माबायदि गोनां होननानै बुङोब्ला ओ गोदोनि समाज आव जोंहा आबादारियाबो सासे सासे आबादारियाबो आबादनिफ्राय माखासे फिथाइ एबा फसल मोननो थाखाय आबाद मावोमोनब्लाबो बिसोरो माने गावसिनि गावारि आदबजोंनो मावनानै बिसोरो आबादनि फ्राय माखासे फिथाइफोरखौ मोनोमोन बा आबाद फिथाइखौ माने बिसोर मोनफुङोमोन नाथाय बिसोर गावसोर जेसेबांखिनि लुगैयो बा हास्थायो बेसेबां माने फिथाइखौ बिसोरो मोननो थाङा मोन आरो माब्लाबा समाव बिसोरो मा होनो उम बिसोर आरो बांसिन आबादखौ माने बोथोरजों सोनारनानै मावनायखौ जों नुनो मोनोमोन।
औ
जोङो बेफोरनि कम्पेयार खालामनानै जों दानि गोनोखोआरि जि मुगा बेयाव जोङो नायनानै नोजोर होनानै जों बुंनो थाङोब्ला दानि जि गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनानै थानो थाखाय जोङो सासे आबादारिब्लाबो ओ मा होनो ओ बेसिक नलेजबाबो नांथारगौ माने सोलोंथाइनि सोलोंथाइनि बेसिक नलेजब्लाबो बे आबादारिनि थाखाय नांगौ जानानै फैबाय मानो होनोबा जोंहा आबादनि बिथिङावनो माने गोबां रो रोखोमै मेदिसिन रासायनारिक मुवा बायदिफोरखौ बाहायनो थाखाय नोङो एसेब्लाबो फरायनो रोंनांगोन मानो होनोब्ला नोंथाङा माबा मोनसे मुवानि मोनसे माबा मोनसे मैगं बा आबाद मावोब्ला बे मैगं बा आबादावहाय जानाय बे बेमार बेमार बेखौ सोखानो थाखाय नोंनोथ' जेन'बा दानि गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे मेडिसिनफोरखौ नांगौ जायो दा नोङो बे मेडिसिनखौ होनो थाङोब्ला नोंखौ माब्लाबा समाव ओ बै दखानदारिया नों थगायनानै हरो नोबो हागौ जानो हागौ नों नोंथाङा जुदि फरायनो बा एसेसो बुजियाब्ला। दा बेनिखायनो नों थांनो माने एसेब्लाबो ओ सोलोंथाइ बा रोंगौथिखौ नांगौ जायो आबादारि जानो थाखायब्ला दा लाबोनानै नोंथाङा बेफोरबायदिनो जेसेबां बेसेबां एम एल नि मेडिसिन होनांगौ बेसेबां एम एल दै लगायनांगौ बैफोरखौ माने नोजोर होनानै नोंथाङा माने नोंथांनि बे जि आबाद बा फसलावहाय बेमार जादों बेखौ नों माने होनानै सोखाना लानो हायो आरो दा बेफोरनि बिदि बिथिङाव जों नोजोर होयोब्ला बेखौनो नुयो आरोना नोंथां गोदोनिया माने गावारि आदबजों मावोमोन दानिया नाथाय गोनोखोआरि ओ बिगियाननि माखा माखासे आदब खायदा जों मावनायखौ नुयो बिनिखायनो माने सोलोंथाइनि माखासे गुन गियानखौ नांगौ जायो आरो दाथ' फ्रायनो जोङो बुंनो हागोन जोंनि बे समाजाव सोलिफुबाय थानाय जोंनि समाजाव माने बांसिनानो इन्टारनेट बा ओ बिदिनो ससियेल मिडियानि ओ माने बेफोरबायदि इन्टारनेटजों बुंफबनानै दंजोबो गासैबो बिथिङावनो बा गासैबो खामानियावनो दा नोंथाङा एसे ओ सोलोंथाइनि गियानानो गैयाब्ला नों इन्टारनेटखौ बोरै बाहायनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों।
बेफोरबायदि माने बेफोरबायदिनि माने जेंनाजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदि जाय सुबुङा लेखा खानि माने लेखानि बागै एसेबो रोंद्रायथारा बेफोर आरो बैसोरो
औ।
ओं बेफोरखौ बुंनानै फोजोबनो हाया दा नोंथाङाबो नोंथां नोंथांनि मोन्दांथि बायदि एसे फोरमायना हरदो।
औ नोंथां औ आ नोंथाङाथ' जोबोद मोजाङैनो आंनो सोलोंथाइनि बागै बा सोलोंथाइनि गोनांथि बा सोलोंथाइनि गेजेरजों माबायदि सासे सुबुङा गोनांथि जायो बेफोरनि बागै जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांबाय आ नोंथाङाबो जुदि आंनिफ्राय आंनि मोनदां थिजों माबायदि बेनि बागै एसे मिथिनो लुबैदों जेब्ला आं एसे खोथानो सानबाय। नोंथां सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंङा सुबुंनिनो मोनसे गोनांथार मोनसे मुवा जायखौ जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो सासेबो सुबुङा समाजावनो बा जोङो गावनि जिउ राहा लामाखौनो दैदेननो हाया बे सोदोबा दं। सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मेगन खाना संसार जानाय बायदि होननानै बुंनाय जोङो गेदेमाफोरनिफ्राय खोनानो मोनो। मानो होनोब्ला जोङो जुदि लेखा रोङाब्ला बा सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो मा होनो संसार जानायावबो जोङो लावथि खाना मेगन खाना लावथि बुग्रोमना थाबायनाय बायदि जागोन। होननानै बुंदों खौ आरो। मानो होनोब्ला जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। जों जेरै ओ आबाद मावनाय आबाद मावनायावनो जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेबबो आबादखौ मावनो हाया जायो। मानो होनोब्ला जोङो बै आबादखौ जोथोन लानायावनो आबादखौहाय जोङो मा मुलि होनांगौ मा मुलि होनाङा बेसेबां मुलि होनांगौ, बेसेबां बिबांनि मुलि होनांगौ, बेसेबां बिबांनि दै होनांगौ जों बैफोरखौहाय दिनै सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबबो ओ जोङो सोलोंनो हायाबा सो-सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जेबो मिथिनो मोना।
उम नंगौ।
जुदि गंसे ख' ओ मोनसे बेवहाय जुदि बे मुलिखौ बाहायोब्ला बै एम्फौ जानाया खारो ना जुदि एम फौ जानाय मुलि मोनसे आबादाव एम्फौ जाबाय। बै एम्फौ जानाय मुलिखौ जुदि जोङो बे एम्फौ जानायनि मुलि होनना सिनायनो थाखाय बै जायनाखि फानगिरि बैबोथ' जोङो ओ जों जेनेबा सोलोंथाइ गैयालासिनो बैथ' बनायनानै सोंनानै जोङो होनो हायो। नाथाय जोंनो जाय फोरोंगिरि बा जाय खोन्थागोन बैबोथ' जोंनो सोलोंथाइ नांलायगोन ना।
ओम।
अब्लासो जोङो बैनोबो खोन्थानो हागोन। बेबायदिनो जोङो सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार आरो जोङो जायनि जिउआव जों सोलोंथाइ गैया बैबायदि सुबुङा जोङो जेबो गैखाया आरो बेखायनो जों सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार होननानै जोङो
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा दिनै जोङो सोलोंथाइखौ जोङो लानो थाखायनो जोंनो गोनांथि होनानै सरखाराबो गिदिर गिदिर फरायसालि बा सरखारि फरायसालि बा गिदिर गिदिर जौमा फरायसालि मुलुगसोलोंसालि बेफोरबायदि जोङो ओ सोलोंथाइ लानो थाखायनो फरायसालिफोरखौ जोङो गायसननानै होदों आरो सोलोंथाइ जाहाथे सुबुंफोरनि गेजेराव सोलोंथाइया बयनिबो जिउआव हाबनानै थायो बा सोलोंथाइखौ बयबो मोननो हायो। आरो गाव गावनि जिउ राहा लामा दानायाव ओ मा होनो बेखौ जों बाहायनो हायो। बिनि थाखाय जोङो सोलोंथाइखौ सरकाराबो गोनांथि होदों आरो। दिनै सोलोंथाइ गैयाबा जोङो सा सिब सुबुङानो जिउनो जोंनि जोंनि थांनानै थानाय जिउ राहा लामाखौनो जोङो नागिरना लानो हाया आरो। बेफोरनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइया जोबो नांथि जों दिनै समाजारि बिथिङाव बबेबा मोनसे फालांगि मोनसे जायगायाव बा मोनसे बाजा हाथाय बाजार खालामोब्ला जोंङो बेयाव सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो जेबो हाया जायो। मानो होनोब्ला जोङो सोलोंथाइ थायोब्लासो बेनि दामा बेसेबां बेखौ जोङो बेसेबां रांजों मोनगोन बेयो बेसेबां रां बबे फैसाया बेसेबां जों बेफोरखौ सिनायनो हायो आरो नङाबथ' जों सोलोंथाइ गैयाबा जों खौ थाइसे बैखौ थायनै होननानैबो जों सिनायनाय जानो सिनायनो हाया जों गुबुनफोरजों थगाय जागोन गुबुनफोरजों गादब जागोन आरो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो बेबायबायदि जानो गोनां जायो। बा जोङो गुबुनफोरजों थगायजानो गोनां जागोन जोङो थाइसेखौ जोङो जुदि थायनै होननानै बुंजायोब्ला जोङो सिनायाब्ला जोङो बे बायदिनो थगायनानै गुबुनफोरजों लांजागोन फोरबायदि आरो दा दिनै जोंङो आथिखाल मुगायाव थ' जोंना बिगियानारि आदबजों जोङो दिनै नेबवकनि गेजेरजों सोलियो जोङो माखासे ओ मोब्लिब माबानि गेजेरजों सोलियो। नेटवर्कनि गेजेरजों। दा बेबायदि जुदि नेटवर्कखौनो जुदि मिथियाबा सोलोंथाइ गैयाब्ला जों जेबो मिथिनाय नङा दिनै समाजारि बिजोंआव नो थाखाय जायफोरा बिजाब गैया बिसोर जेबो सिनाया मानोना मोनफ्रावबो जोङो माखासे हांखो फोर लिरनाय थायो बा सोदोबफोर लिरनाय थायो बैफोर सोदोबखौ जोङो सोलोंथाइ गैयाबा सिनायनो हाया जायो। जायनि जाउनाव जोङो मा होनदों मा थादों बिनि बागै जेबो मिथिनो हाया जायो आरो। सोलोंथाइ गैयिफोरनि साननाया गुबुन आलादा जायो आरो सोलोंथाइ गोनांफोरनि साननाया आलादा जायो गुबुन सोलोंथाइ गैयैफोरनि साननायफ्रा एसे आलादा आलादा जालांबा थायो आरो दा जों बेफोरनि बागै सोलोंथाइनि गोनां थिनि बागै बा सोलोंथाइया मा बेफोरनि बागै जोङो सावरायनांगौ जायोब्ला जोङो फोजोब सावरायनानै फोजोबनो हाया। जा दाथ' नोंथां समबो जाबाय जोङो बेखिनि सावरायनो मोननानै नोंथांजों आङो जोबोद गोजो जोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा आंनो बेबायदि समखौ होनायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जोबोद गोजोननाय थाबाय।
दे बिदिब्ला।